हेल'।
औ खोनाबाय।
औ खोनाबाय नोंथां।
औ औ दे ओमफ्राय माबाफोर। खबराथ' दायो मोजाङैनो दंथ'यो।
औ मोजाङै दंना? उम
ओ।
आंबो मोजाङानो।
ओ।
ओमफ्राय नोंथाङा। जिफोर दायो नामा?
औ दायो दानायालाय।
हेलौ।
औ खोनादों।
दायोना ओ हेलौ।
औ खोनादों आं खोनादों आं खोनादों।
ओम ए दे आंबो खोनादों दे दा आं खोनाबाय मोजां।
दे सोंदो।
ओम जि दायो होननाय खोनादों नोंथांखौ।
औ।
उ बे दख'नाखौनो दायोना बेलेग जाथिफोरनिखौ दायो?
दानायाथ' जोङो औ। आं बुंनोसै।
ओम।
खोनादोंना?
ओं खोनादों एसे फोरमायना होदो दे जि।
औ दे ओं। औ औ दानायाथ' जोङो। बर'नि माखासे ओरै दख'ना गामसा। ओरै आर'नाइ ओरै। ओ मा मा आगर दङ बर'नि गासैबो हुरनाय जायो आरो माने दानो हाजोबो आरो। ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो बै गुबुन जाथि जिनि जिफोर दानो होयोबा डिजेन बा नमना देखायनानै जोंखौ दानो होयोबा जों माने बेखौबो दानो हायो आरो
उम
बर'निखौ होनोबाथ' जों गासिखौबो माने हो
मा होनदोंमोन?
हेल'
औ
अ जि दानायाव खस्थ' मोनो नामा होनदों?
जोङो दाबाय थाग्राखा नालाय जि दानायावथ' जोङो दाबाय थाग्राखा नालाय जों जेबो माने खस्थ' खस्थ'खौ मोनला आरो जों माने बेखौहाय दानो इन्टारेस्टसो मोनग्रा जाबाय।
बारा मोजां होनासै टावारा नेटवर्कआ बारा नाङा नामा?
ओं बिदिबो जानो हागौ दा बोथोराबो थिग नङाना बारा।
उम
दसेनो बोथोराबो मोजां जायो दसेनो गाज्रि गारजि जायो। बेनि थाखायनो मोजाङै खोनाजोबा।
हेल'
हेल' औ
खोन खोनादों ना खोनायाखाय?
आङो खोनादों।
ओ आं मोजांखौनो खोन
नों खोनादों दा खोनायाखै? अ आङो खोनागासिनो खोनानाया।
हेल' हेल'
औ आं खोनादों। खोनागासिनो आङो आं खोनादों। आं खोनागासिनो। हेल' हेल' आं खोनागासिनो।
हा
आं खोनागासिनो खोनादों औ
आं खोनायाखैनोमोन।
आं खोनादोंमोन।
खोनाबायदा?
खोन नों खोनाबाय?
दासो खोनाफिनदों दा खोनादों आं मा मा जि दायो होनदोंमोन?
उम जि दानाय होनोबा बे बर'नि माखासे जिफोरखोहाय जों फ्राय हाजोबोआनो आरोना
उम दख'नाफोर खौ आरोना गामसा दख'ना, फालि माइदिबोथ' होनांगौबे ना?
अ एसे साजोबोआनो होनजायो जों माने बर'नि माखासे जिफोरखो गोदोनि आगर गुबै दाावराइ मोख्रेब, ओमफ्राय ओरै मा मा आगर दङ बैग्रि बिबार बेफोरखौ जों गासिबो हाजोबो आरो बै ओ सुखांनाय जिफोरखौबो जोङो इफोरखौबो हाजोबो। गोदोनि आग रफोर दङ जेरै खामब्रेंगा आगर होनो बैरागि आगर होनो ओमफ्राय बिदिनो बहुद रोखोमनि आगर सुनायफोर थायो माने
उम
बेफोरखौबो जों माने हाजोबो आरो।
उम खस्थ'थ' मोनाबिना नोंथां जि दानायाव?
खस्थ'खौथ' खस्थ'खौथ' जेबो सानला माथो उन्दैनिफ्रायनो जोंखो बिमा बिफाया बेखौनो फोरोंबाय नालाय जोङो ओमफ्राय दा इदिनो मोजांसो मोनो माने।
उम उम उम
मोजां ओं गाव गाव रों बा मोजां आरो गाव गावनि मोजाङै मोजां आरो दानानै फाननोबो हायो नालाय
ओं ओं बिदिबो खालामो जोङो। हो?
जिखौ फानोबो नोंथाङा दानानै उम जिखौ दानानै फानोबो?
औ फानो जोङो। बै मालाय जाथिनि अर्दार जि फैबाथाय जों बेखौबो दानानै हरो फानहरो आरो जों ओरै जोंनि माखासे बर'नि गामसा दख'ना जों बे फोरखौबो सम मोनबा दानानै फानो जोङो।
उम
दामफोराथ' बेसे बेसेसो मोनो?
दामफोरा बिदिनो जि लानानै जि होनजायो आरोना गासिबबो जिनि दामाथ' समान जाया नालाय ओमफ्रायो नों आगर लानानै जासिगोन ओरै खुन्दुं लानानै जासिगोन दामफोरा माने बेफोरखौ लानानैसो जों दामखौ हमनाय जायो आरो
उम उम
आरो नों बे जिखो बेसेबां दिनजों हागोन
औ ओम उम एम्फौफोरबो लायो नामा नोङो?
आङो एम्फौखो आं लाफेरनाय जायाखै दैे आं एम्फौखो मानोबा लानो हाया गिनाय मोनो आङो मा जायो थाय मिनथिया।
ओं।
आं एम्फौखो बिराद गिनाय मोनो।
उम।
आं जानोखोबा गिया फ्राय एम्फौखौ मानोबा ओरै नायनायाव बुहुत गियो आरो मा मोनसे दे बुंनो हाया आङो बिदि आंना।
उम। ओमफ्राय खबरफोराथ' मोजाङानोमोन?
खबरा मोजां औ।
उम।
ओमफ्रायो आं नोंनाव सोंनि नोंसिनिथिंथ' दैबाना जायोबा नाफोरबोथ' मोनो जानांगौना?
मोनो मोननायालाय ना मोनो।
औ ओमफाय नोङो नाखो गुरनो रोङो ना रोङा?
नाफोरखो गुरनो रोङो ना रोङामोन नोङो?
औ गुरनो ना गुरनो रोङिनि माने गुरैबानो रोङोहाय नाखौ गुरनो रोङिनि खोथायानो गैया माने
औ।
गुरबानो रोङो आरो ना बिदिन
औ औ रोङा होननानै थाबानो रोङा जायोना।
औ रोङा होननानै थाबानो रोङा जायो रोंनायालाय रोङामोन आंबो सिगां दा बे मानसिफोरा बिराद गुरैयोना गरम जाब हायो मालायफ्रा ना मोनबा लब जाफायो। मोजां मोजां ना मोनबोयोना बालाबाथिया गोरि नास्राय स्र स्र' बिराद मोजां मोजां ना मोनबोयोना ओं मानसिफोरखौ नुनानै लब जायो बायथिदि ना मोनो साननानै माने रोङामोन दा रोंबाय। जे माथो सो सोलोंनांगौनि फोरोंजानांगौनि खोथायानो गैया ना गुरनायावलाय साननानै
औ औ।
माने गुरबानो रोंखायो नाखौ माने
ओं। जों आरो बर'नि फिसा जाबाय आरोना। बेफोरनोसै आरो।
उम आरो गामिनि मानसि ना
ओं।
बेफोरावनो जोनोम मोनखानाय बिदिखौनो नुबोनाय बिदिखौनो देरबोखानाय नालाय रोंबाय आरो। उम बिमा फिफायाबो उम बिमा मोनाबो गुरखायोमोनना ना।
उम।
उम इदिनो रोङो आरो।
उम इफोरखो गासिबो रोंखाजोबनायानो मोजां।
उम। दाथ' आरो दै देरो दै देरदोंना दै देरबा बारा गुरा दै रानबा दा मानसिफोर बिराल गुरसिगोन ना मोनो बिराद मोजां मोजां ना मोनो। गुरनोल' हानांगौ आरो सम दिहुननानै गुरनोल' हानांगौ।
औ। मोजाङानो जादों दे।
उम। नोंथांमोननिथिंलाय मा मोनो।
जोंनिथिंथ' नाफोरखो ओरैनो एसे खम मोनो होनजायो। जोंना जायगायाहाय बारा दैनि जायगा नङा बोरि। ओमफ्रायो। बे बांसिन बायना जानायानो सोलियो जोंना माने
ओम सोब बुस्थुआनो बायना जानाय आरोना।
औ।
उम।
खालि बे बायना।